हेल औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
औ आङोथ' दङ फ्रियैनो दङ।
ओ बिदिबा आं नोंजों माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायहरदोंमोन।
औ औ सावरायनो हागोन।
औ बेनो माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आं सावरायनो हरदोंमोन आरो।
औ औ हागोन।
जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा बिदिनो अनला ओंख्रै ओमफ्राय जेनेबा अनलाजों लोगोसे गोबां बायदि बायदि मैगंफोर होफानाय जायो। बिदिनो बारसिगि बिबार ओमफ्राय मैथ्रु बिबार ओमफाय मुला बिबार ओमफ्राय बिदिनो गोबां आरो। ओमफ्राय बेयावहाय जों दाउबो होनाय जायो दाउ बेदर बेखौ जों माने मोननै रोखोम सों संनाय जायो। जेरै ओ हालदै गोनां हालदै गैयै बेखौ माने बर' हाथासुनि हाबायाव बायनाय जायो आरो हालदै गैयैखौ ओमफ्राय सबाय, दाउ बेफोरखौबो जों दोरोङारि ओंख्रि होननानै सानना लानाय जायो ओमफ्राय खेरा दाफिनि ओमफ्रायहाय बिदिनो दंबावो गोबां बायदि बायदि ओंख्रिफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला अनलाखौ मा माजों जाबावनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ ओ नों नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो दा ओ दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङो ब्लाथ' गोबां दङना जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' ओ अनला औवा मेवाइ बिदिनो माने गोबां जानायखौ नुनो मोनो। दा नोंथाङा आंनाव सोंदों ना माने अलाखौ मा मा जों जानाय नुयो दा अनलाखौ जोंना दाउजों जायो। लोगोसे जोंना औवा मेवाइ बिदिनो जोंना ओ लाइ लाइनि सिजोनावहाय लाइ लाइजों अनलाबो जायो आरो बासिखा बिबार खौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मोनथिगौ नोंथां।
बेजोंबो जानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय अनला ओं ख्रि संनायनि प्रसेसखौ एसे
औ औ हागोन नाथाय आङो बेनि सोमोन्दैथ' बांद्राय मोजाङै मिथिया थेवबो माने जोंनि ओ ओनसोलाव बा जोंहा जोंनि न' फ्राव माबादि सङो बेखौनो आङो एसे फोरमायना हो होनोसै आरो औ दा जोंनियाव माने अन लाखौ संनोथ' माने गिबियावनो जोंनो अनखौ नांगौ ना अन गुन्दैखौ थ' अन गुन्दै खालामनो थाखाय माने जोंना गिबियावनो माने माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो माने अ हरावबो सोमना दोनो ओ माब्लाबाफोर ओ हराव‌ सोमाबाथाय माने जोंनो ओ फुङावनो माने सो सोमनाय जायो आरो दसे समनि थाखाय माने सोमनानै ओ गोदोनि समावथ' माने उवाल बा दिंखिफ्राव देनाय जायोमोन ना अनखौ नाथाय आथिखालावथ' बेफोरखौ नुनो मोननाय जालिया त' बेखायनो माने जोंना आथिखालावहाय ओ ग्रे ग्राइडारावनो माने देनायखौ नुनो मोननाय जा जायो आरो बिदिनो औ अनलाखौ माने देनानैहाय ओ दाउ दाउखौ दाउखौ माने गोदानानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय माने दाउखौ एवग्रोनाय जायो एवनानै माने बेयाव बे दाउ एवनो एवनो माने मस्ला मस्लि सामब्राम हाइजें बानलु गासै गासैखौबो माने बेयावनो होनाय जायो आरो
औ
बेजों लोगोसे माने जेब्ला दाउखौ एवगोन एसे दै होस्रो होस्रो एवनाय जायो आरो दाउ जेब्ला माने दाउ बेदराव माने जेब्ला एसे मोनबाय मोनबाथाय हाय जोंना माने दै होनाय जायो आरो ओमफ्राय दैखौ होनानै माने जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन बे समाव माने अनला अन गुन्दैखौ माने फ्रि फ्रिनो सारना होनाय जायो माने मानोना खनसेनो होबाथाय गथा जायो नालाय फ्रि फ्रिनो सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला सारनानै होनानै एसे ग्लब ग्लब गोदौबावगोन ना बेनि होनबाथाय माने खारैखौ होनाय जायो आरो
औ
औ दा बिदिनो दुन्दिया थाबाथ' दुन्दियाखौ होनाय जायो ना नाथाय दुन्दिया गैयि सिजोनावहाय गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय बेबायदिनो संनाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अनला ओंख्रिखौथ' आङो बांद्राय संफेराखै नोंथां ओमफ्राय होमबाबो आं एसे फोरमायनो हागोन आरो जेनेबा संनायनि प्रसेसा थ' नोंथाङानो जेरै बुंलांनो बिदिनोखा जोंहा माने अनला संनो थाखाय गिबियाव माने माइरंनि गोनांथि जायो नङा होमबा बे माइरंखौ जोङो बिदिनो सोमहाबना लानानै बिदिनो। गोदो गोदाय माने उवालाव देनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय उवाल गैयिफ थबसियाव देनाय जायोमोन ओमफ्राय दा आथिखालाव माने बेफोरबायदि खस्थ' खामानिखौ बाग्रा जालांबाय मानसि फ्रा बेनिखायनो माने नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो ब्लेन्डाराव सोनानै माबानाय जायो आरो औ ओमफ्राय बेखौ बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो ओमफ्राय दोरोङारि होनोबा जों नारजि अमायाबो गोलै नडा होनबा ओ नोंथां औ औ ओमफ्राय नारजि अमाखौ जोंहा माने संनो थाखाय हरसेमानि माने नारजिखौ सोमहरनानै दोनजायो आरो ओमफ्राय बे नारजिखौ सोमहरनानै दोननायनि जाहोना बेनो माने नार्जिया दसेल' सोङोबा बांद्राय गोखा जायो जाहै आंनि मिथिनायाव आरो माने एसे गोबाव सोमोबाथाय बिनि गोखाया खारै जाहैदों गोखा जानाया बिनि थाखायनो नार्जिखौ सोंहाबनानै दोननाय जायो ओमफ्राय नारजि अमा संनायनि प्रजेक्टखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
दा आङो नारजि अमा संनायनि प्रसेसखौथ' मिथिया नाथाय नोंथाङा मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
नारजि अमाखौ जों गिबियाव माने एसे दै हरग्रोनानै ओमफ्राय नारजिखौ हरनाय जायो। ओमफ्राय नारजिखौ गोदौ होनानै माने अमा बेदरखौ एसे एवखाना लानानै बेवहाय माने न अमा बेदरखौ गारस'ना होनाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथां बिदिनो बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां ओंख्रि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जाबोबाय ओमफ्राय आथिखालाव माने बेफोर ओंख्रिखौ जि आइ थेकबो खालामना लानो हानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बे दोरोङारि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिफ्रा मा मा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ दा दोरोङारि जे जोंना ओंख्रिफोर जे आइटेक मोननायाथ' जाहैबाय अनलाजों दाउ
औ
औ ना-नारजिजों अमायाबो मोनदों नामाथाय आं बांद्राय गोसोआव गैला औ औ दा खेला दाफिनि
औ
औ बेफोरनो आं मिथिनायावथ' बेफोरनो माने आं बांद्राय मिथिया
अ उम बिदिनो जेनेबा नारज औ जिरायबाय नोंथां।
औ दा जोंनाथ' माने बेफोर जोंना माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायोना। जोंना बर'फ्रा औ दा जेरै माने जारि माना मुनि इलाइचि मान्दे बेफोरनि बागैबो जोङो नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां औ जों माने जारि खौ बिदिनो फोथारफ्राव मोननाय जायो आरो। गिसि जायगायाव मोननाय जायो बेफोरथ' गासिबो मुलि हारिनि बिफाङानो होजागोन जेनेबा औ आमफ्राय जों जारिखौ बिदिनो दाउजों जानाय जायो ओमफ्रायहाय नाथुर बा नाफोरजोंबो जानाय जायो ओमफ्राय बेखौ माने जोङो सङोबा एसे फानलु गोसा होनानानै संनाय जायो आरो दाउफोरजोंबा जेनेबा बांद्राय गिदिर दाउजों बे जारिया गोथाव जाया। माने बे जारि रोसिखौ फानलु ज्रोमहोयोबा माने देहाया एसे दुरबल मोनोबा राफोद मोनो आरो ओमफ्राय गगा फोर मोनोबाबो स्रां मोननाय जायो आरो।
औ औ
बिदिनो जोंहाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जुमाय लोंनाय हुदा दं नङा होमबा नों थां औ ओमफ्राय बेखौ लासै लासै माने जोङो जियथि खालाम लानो हाबाय ओमफ्राय औ बे जौगिसि जौगोरान आरो बे जौगिसि जौ गोरानखौ जों मानो लोङो होनोबा माने बेथ' जोंनि मोनसे नागारहायै दोरोङारिखा नालाय बेखौ गोदोखौ लोंबोखादों ओमफ्राय गोदोनि आबौ आबौनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा माने जौखौ मानो लोंङो होनोबा गोदो गोदाय माने खामानि दामानि मावनानै जेनेबा मोनाबिलि समाव सिथला गेजेराव जिरायोबा माने खामानि दामानि मावनाया मावनायाव मेंनायफोरा एसे खारनायनि थाखाय जौगिसि एबा जौ गोरानखौ लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय जौ गोरानखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोंहा गिबियाव माने माइरंनि गोनांथि जायो ओमफ्राय माइरंखौ ओंखाम बायदि संना लानानै प्लास्टिकफोराव एरननाय जायो ओमफ्राय एमाव फुननाय जायो एमावखौ माबोरै बानायो होमबा माने जोंहा बेयावबो माइरं नांगौ जायो। ओमफ्राय बेयाव मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेनेबा दंफां राखेब ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मुलि हारिनि बेयाव एमावआव लगायनाय जायो। ओमफ्रायहाय बेखौ जोङो जेनेबा बेखौ जौ गोरानखौ संनो थाखाय माने जोङो जाबखो जाबखो थौ जाबनाय जायो आरो जेनेबा बेयाव गिबियाव थौ गिदिर थागोन ओमफ्राय सेकेणडआवहाय फायला थागोन ओमफ्राय फायलानि सिङावहाय मोनसे मा होनगोनथाय बेखौ आं बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय बिनिफ्राय माने पाइप बबोनाय जायो आरो ओमफ्राय गोजौआवहाय जोङो थौ गंसे होबावो बेवहाय दै होनाय जायो थौसे ओमफ्राय बेखौ अराव होनानै जेनेबा गोजौनि दैआ खफ' जानानैनि गाहायाव बै फाइलियाव गोग्लैबोयो आरो ओमफ्राय बियो पाइपजों कफ'आव गबोनानै
औ
माने बथलफ्राव बा माबाफ्राव बेखौ जमायनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय बेयाव गिबि गबोननाय जौखौहाय जोङो एक नाम्बार बा दुइ नाम्बार होननानै मानिनानै लानाय जायो आरो माने बियो पियर होननाय जायै पियर ना मा जाहैदों बेयो ओमफ्राय जौ गिसि संनाया बेनो नेमफ्रा जेनेबा जोङो बेयाव बांद्राय हार्ड नङा प्रसेसा बेयो एसे इजियानो ओमफ्राय बेखौ जोङो माइरंआव एमाव होनानै बा एमाव थरनै बा थरथाम बारा होनाङा आरो बांद्राय होयोबा गोदै जाया जाहैदों ओमफ्राय बेखौ जोङो मास मोनसे बा मास मोननै दोनहाबनाय जायो आरो खायफायाथ' बोसोरसे गाहाम दोनहाबो ओमफ्राय बेखौ जोङो माने हायखां हायखां लोङो आरो बिनि खालारा बिदिनो एसे गोबाव दोनोबा गोमोबो जालायनो ना गिरो आरो एसे औ ओमफ्राय बिदिनोसै आरो प्रसेस बिनिया
औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाङा बुंदोंना माने ओ गोदोनि ओ आबै आबौमोना बुंलांनाय बायदि माने जौखौहाय माने जोंना बर'फ्राथ' माने आबाद मावो नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावगासिनो आरो मावबोबाय थानाय नालाय मेङो नालाय जौखौ माने मेंनायखौ खारहोनो थाखाय बा माने एसे सा मोदोमफ्राबो माने साख्रुब सुख्रुब जायोना
औ औ
औ बेनिफ्राय माने बारग'नो थाखाय जौखौहाय जोंनि माने आ बैयो आबौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो लोंबोगासिनो दङ माने लोङोमोन आरो माने बा उन्दुलांनायनि बा मोदोम सानायफ्रा खारनायनि ओ मेंगानायनि थाखाय लोङोमोन आरो दा बिदिनो नोंथां नोंथाङा एमाव बानाय एम मावनि बागैबो बुंदोंना मावखौबोथ' जोङो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बिलाइ बिबारफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जेरै ओम ओ ओ मा ओ नोंथाङा औ दंफां दाखेब एमाव बिलाइ जोंनिथिं एमाव बिलाइ होनो आरो औ बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेफोरबो माने मिथिंगायावनो मोननाय मोन मोनफा लाइफ।
औ औ।
औ दा ओ जोंना ओ माइब्रा बिदै ओ जौवा। थ जोंना जि आइटेक मोननो हादोंना औ। दा बेफोरखौबो जोङो माने जोंनि बर'फोरनाव माने बेफोर टेकनिकआ दङ आरो बेफोरखौ बानायनाय। नायनि।
औ।
औ ओ दा जोंनाव औ।
नामा नोंथां समाबो जाबाय माथो।